नोंथां खुलुमबाय खुलुमबाय
औ नोंथां औ औ गोजोन हर दा नोंथां दा आं नोंथांजों ओ मोनसे खोथा सावरायनो होनना सानदों नोंथांफोर सावरायजागोन ना? खोनादोंना औ औ औ औ औ औ दा सोंथिया जाहैबाय औ औ बेला माने नोंथां जों बर' हारिनि सुबुं संनाय खावनायनि फारसे सावरायनो लादों नोंथांमोननो बर' हारिनि सुबुं संनाय खावनायनि फारसे एसे फोरमायनो होगोन ना?
औ हागोन थारैनो सैथो आं नोंथांनि सायाव एसे फोरमायना होनो लादों दा नोंथाङा फारियै खोनासंब्लानो जाबाय।
औ औ
बर' फोरनि संनाय खावनाय होना बुं बुङोब्ला नोंथां ओ बर'फोरनि संनाय खावनाया माने ओ जोंनि बा जों बर'फोरनि दोरोङारि हारिमु आरो आखुथाइनि मोनसे गिदिरसिन बाहागो आरो ना नोंथां। दा बे खौ जुनियायै गाहायनि बिथिंफोराव माने फागोबो खालामनाय जायो आरो ना नोंथां। होनान दोना नोंथाङा औ माने गाहायै औ। बाहागो खालामनाय जायो जेरै संनाय खावनायनि खान्थि थायो ओ बर'-बर'फोरा संनाय समाव संनाय खावनाय समाव गाहायै खै था आरो गुबुन गुबुन मुवाखो खौ बाहायनानै आदारखौ मोजाङै खुंनो नाजानाय जायो नङा होमब्ला नोंथां। बेफोराव ओ खारै बाहायनाया आदारखौ आदार गोथाव खालामनो मदद खालामो आरोना खारैया। दा संनाय खावनायनि औ गुबै आखुथाय दं बर'फोरनि जानाय लोंनाय आरो संनाय संनाय हुदाया मि मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां होननानै जों मिन्थियो नङा होमब्ला नोंथां। दा बेनि गेजेरजों बर'फोरा गुबैयै बेसेन गोनां ओ मैगं थाइगं बा ना आरो ओ लाइफां लाइफां होनना बुङोब्ला जोंहा ना जों ओ लाइ, लाफा, पालें बायदिसिना । माने लाइफांफोरखौ बाहायनानो नोंथां जाय बर' हारिनि सुबुंफोरनि सुथां आरो लोगोसे गोलोम थासारिनि सायाव सोनारनानै बाहायनाय जायोबा बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना नोंथां । दा बर' फोरनि संनाय खावनायनि बागैबो नों थाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां औ औ हागोन हागोन । दा बर'फोरनि संनाय खावनाय होननानै थांल्बा जोंहा नङा होमबा नोंथां जोंहा संनाय खावनायाथ' मोनसे हारिनि ओ से हारिमुनि गोनांथार बाहागो नङा होमबा दा बेनि गेजेरावनो ओ जोंनि बर' हारिमुनि ओ संनाय स'नाया जोंनि बर'फोरनि मोनसे हारिमुनि मोनसे गोनांथार बाहागो होन नानै आं सानो नङा होमबा?
औ नंगौ सैथो ।
औ औ औ थिग बेबादिनो संनाय खावनायनि फारसे आं एसे नोंथांनिसिम फोरमायनो लानाय जाबाय दा बर' हारिया सं संनाय हाबायाव जोबद आखा फाखाथार नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ ।
जों मा होननानै सङोब्ला गोथाव जायो? मा मैगंजों मा सं गोथावसिन एबा थावसिन जायो बेखौ बर' हिनजावफोरा थारैनो मिथिखागौ नङा होमबा जेरैहाय औ औ गाहायै बर'फोरनि सायावनो ए खावनायनि ए माबादि संनांगौ माबादि रोखोम बेफोरखौ ओ गाहायाव आं थांनो फोरमायनो लादों बे जाबाय नङा होनबा जेरैहाय एवफ्राम होनाय दङ मुथाम मुथाम नो गोरान एवनाय दङ सिदोब सिदोब गावना जब जब बिदै दोननाय बाय दि बायदि जेरैहाय लाव मेनाय बायदि बायदि नङा होमबा औ बर' आइजो औ बर' आइ फोरा जायखि जाया ओंख्रियावनो बांद्राय बिदै दोननानै एबा बि दै होनानै सङोब्ला गोथाव संनो रोङि हिनजाव होननानै बुङो नङा होमबा। ओंख्रियाव जों दै होननानै संनाया बर'फोरनि खान्थि। खोनादोंना नोंथां थिग बेबादिनो थाव गाव संनानै बर' आइजोफोरा ओ मानै बर' आइ आयजोफोरा जों ओ ओंख्रि संनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा। खोनादोंना नोंथां थिग बेनि गेजेरजोंनो औ ओंख्रि संनाय फोरावबो गोदो बर हिनजावफोरा दानि मुगानि बादि मस्ला मस्लि होनानै सङामोन। खोनादोंना नोंथां? औ औ औ औ दा नोंथ थाङाबो आंनो आरोबाव ओंख्रि संनायनि बागै एसे सुंदयै फोरमायबावनो हागोन नामा? खोनादोंना नोंथां?
संनाय खावनाय होनना बुङोब्ला जोंहा आङो जौ जौनि सायाव एसे फोरमायनि जौआबोथ संनाय खावनायाव संनायफोराव गोलैयोन नङा होमबा नोंथां? दा बरनि संस्कृत तियाव जो । जौआ माने मोनसे आइजें आइला बाहागो आरोना नोंथां। दा बेयो खालि ओ लोंनायल नङा नोंथां बियो गंसे ओ हाबा हुखा आरो बैसागो मागो काति बायदिसिना बायदि फुजाफोराव मखजाथ थाव महरै बाहायनाय जायो आरोना जौखौ। दा माइरं आरो गोबां रो रोखोमनि समाजारि ओ बिलाइ मुलिफोरजों बे जौखौ बाहायनाय जायो आरोना नोंथां। दा जाय सावस्रि बेनि थाखायबो खायसे बिबाङाव मोजां आरोना जौवा । दा बरफोरनि औ संनाय खावाया जोंनि माने ओ माने बुंफिननायल नङा आरोना बेयो । माने उदै खालिनिल बुंफिननाय नङा मा आरोना बेयो बर हारिनि माने । प्रक्रित हाबा हुखा आरो सावस्रि लाखिनायनि मोनसे - अरगा थायगा सिं नायसै आरोना जौआ दा बेयो सा सानजा भारत नि गुबुन हारिफोरनिफ्राय बर' फोरखौ एसे आलादा आरो सोरजिथाय महर होदों आरो ना जौआ दा दा मुंन्दांखा मुंदांखा बर' ओ फुख्रिफोरबो दङ बेवहाय,
अ औ औ
फाम दोङो जेरै अनला ओंख्रि दोङो, नारजि दोंङो ओंख्रि बेफोर बायदिसिना दोंङो आरो ना दा नाफामखौ माबायदि बनायो, बा नाफामा मा? होनना बुङोब्ला नाफामा बर' मोनसे बयनिख्रुबो माने अनलायथाव बा अनजाथाव मोनसे, ओ मुंन्दांखा ओंख्रि आरोना दा बिखौ गारां नाखौ गोबां माने गोरान नाखौ माने गोबां सान दोनथुमनानै बानायनाय जाया ना नाफामखौ बेनि गान्दाया जोबोद गोख्रों आरो जानायाव गोथ थाव आरो ना नोंथां दा अनला ओंख्रि होनना बुङो ब्ला मायरं गुन्दैखौ माने माइ, माइरं गुन्दैयाव जोङो ओ खारै बाहायनानै बानायनाय मोनसे गोख्रों ओंख्रि आरोना नोंथां, दा बिखौ दाउ बेद बेदर एबा नाजों संला जोब, जोबोद गोथाव जायो आरोना नोंथां, दा नारजि ओंख्रि दङ दा नारजि ओं होनना बुङोब्ला बिलाइ खौ रानहोनानै बानायनाय मोनसे रोखा ओंख्रि आरोना बियो नोंथां। बेयो दाउ बेदर अमा बिबौ आरो खारदै संब्ला माने बेदरनि बेसादखौ बांसिन थावनाय बा गोथाव ओ मोनो आरोना जोङो बा गोथाव खालामोआरोना नार्जि ओंख्रिआ दा बेयावहाय बाथोन होनना बुङोब्ला नोंथां गोरान ना मैगं थाइगं आरो फानलुखौ सावनानै बा बाथोन आरोना नोंथां दा मेगं थाइगं आरो बेदर नोंथां खोनादों ना मेगंं थाइगं आरो बेदरनि बागै आं एसे फोरमायना होनि बरफोरा गासैबो रोखोमनि मिथिंगायाव मोननाय मैगं थाइगं जायो माने मैगं थाइगं जायो आरोना जेरै मैखुन जायो लायलाफ फाजायो दिंखि जायो बायदिसिना बायदिसिना मैगं थाइगं जायो आरोना बायदिसि ना गोब बां दङ।दा बेदरनि माने ओ बेदरनि मादाव दङ जोंहा दाउ बेदर दङ अमा बेदर दोङो बायदिसिना बेदर दोङो नङा होम्ला नों थां दा बेखौ ओ मखनो हायो आरोना दा गोरान ना गोरान ना आरो गो थां नाया बर'फोरनि माने सानाव सानफ्रोमबोनि जानाय बाहागो आरो ना नोंथां दा बुंनाय बायदिब्ला बर'फोरनि संनाय खावनाया भारतनि सा सानजा ओनसोलनि मोनसे बयनिख्रुइबो बिबां गोनां नङा होमब्ला नोंथां? आरो सावस्रि गोनां दा न'खरारि जानाय लोंनायनि खान्थि नङा होमब्ला नोंथां? बर हारिया मिथिंगानि बिखायाव थांनानै थानाय मोनसे हारि बेनिखायनो बिखौ संनाय खावनायनि खान्थियावबो माने प्रकृत बाहागोनि गो गो गोहोम नुनो मोननाय जायोबा नुबोगासिनो दं बा नुबोबाय थादों आरो दा बर' फोरनि रोंगौथि गोनां संनाय खावनाय माने
औ
गुवारै ओ मोन थि होनो लुबैदों आरोना गाहाय जानाय गाहाय जानाय होनना बुङोब्ला जोंहा माइरं एबा बा ओंखाम बा माइरं आरो
औ
बो गाहाय जानाय ओ जानाय आदारा जाबाय जोंनिया ओंखाम एबा माइरं नङा होमब्ला नोंथां फुं सानजौफु फुं सानजौ फु आरो माने बेलायाव बयबो ओंखामखौनो गाहाय जानाय महरै जाखायो आरोना बा जों जाबोगासि नो दं दिनैसिम लागै नङा होमब्ला नोंथां? नंगौ ओंखामनि अनगायैबो माइ रावनिफ्राय गोबां रोखोमनि फिथा बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां? जेरै थावनि फिथा फिथा लुब दुमा फिथा अनासि बायदि दिसिना नङा होमब्ला नोंथां? बे फिथाखौ जोङो बानायनाय जायो बेफोरखौ गाहायै माने फालिनाय माने फुजाफोराव फुजाफोराव फालिनाय बा फुजाफोराव बानायनाय जायो आरो ना नोंथां। दा बेवहाय ओं गोखा गोखै संनायनि आखुथाय दङ माखासे बर'फोरनि माने संनाय खा नाया खाले ओ थाव आरो गरम मसलाफोरनि बाहायनाया जोबोद खम जायो आरोना। बिखौ संनायाव गोगगो आरो गिला गिला खान्थिखौनो बांसिनो लानाय जायो आरो ना नोंथां।
औ औ औ बुं औ
संनायनि मोनसे मख'जाथाव बाहागोआ जाबाय जोंहा खारदै बा खारदै बा जोंहा खारै नङा होमबा नोंथां एबा खारै एबा मैला बानायनाय बेयो फान्थाव एबा गोखा गोखै बायदिसिना जानायखौ जोङो आरोना नोंथां। दा नों नोंथाङा एसे फोरमायना होब्ला आं मोजां मोनगौमोन आरो अननानै
औ औ औ दा बर'फोरनि ओंख्रि होनोब्ला जोंहा गिबियावनो दङ खारै खारै बेखौबो जों बरफोरनि ओंख्रि होननानै मिथिनाय जायो नङा होमबा नोंथां जों खारै मैगंखौ बायदि रोखोमै संनाय जेरैहाय हाग्रानिफ्राय बायदिसिना लाइफांफोरनिफ्राय जों ओ बिलाइ बायदि मैया बायदि बायदिनिफ्राय खारथिंना लाबोनानै जोङो खारै मैगं संनानै जानो हायो जेरैहाय जों ना गोरानजोंबो खारै संनानै जानो हायो नङा होमबा? थिग बेबादिनो अ नाफाम औ नाफाम जायखौ जोङो ना गोरां हासुं एबा हाजों हा बानायनायाव बबाव ओ बेखौ सामब्राम फानलु हानलु हालदै लोगोसे दोननानै दोनथुनाय मोनसे पारमपारिक गोथाव आदार नङा होमबा बरफोरनि
औ नंगौ नंगौ नंगौ दा आङो
औ औ
दा नोंथां दा आङो फोजोबनायाव बुंनो सानोदि माने सावस्रियानो गाहाय सम्पत। मानसि नङा होनब्ला नो नोंथां आरो बे सावस्रिखौ मोजां लाखिनो थाखाय मोजां जानाय लोंनाय बयनिसुबो माने देरसिन राहा आरो ना दा जों बांद्राय बेसेन गोनां जानाय ओ जानाय जानांगौनि गोनांथि थि गैया ना नाथाय जों जानाय आदारा साखोन सिखोन आरो सुफुं जाब्लानो जायोबा। ओ सुफुं जानाया जोबोद गोनां थारार होननानै दा दा जेयानो जा दोलाया मानो दा नोंथांजों रायज्लायनानैं जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां रोजा रोजा
औ औ साबायखर औ औ औ हामबायसै।
दे बिदिब्ला जोङो एसेनोसै नङा होमब्ला नोंथां